औ
ए दिनै बानलु बिदै संनायनि सोमोन्दै रायलायनो नामा?
दे औ खोनथादो
दे
बानलु बिदैखौना
औ खोनाबाय
हेलौ औ खोनाबाय बानलु बिदैनि मुलिखौ बे हाथायाव रोदा रुदु फानग्रा ओ मा ओ रोदा रुदु फानग्रायाव बायनानै लाबोनानै
औ
सोमनानै
औ
एसे गुरै खालामनानै देेना ग्रेडाराव बा थबसियाव देनानै लाग्रोनांगौ आरो मुलि मुलिखौ खोनाबाय?
औ
खोन्थालांसां देना ला ग्रेन्डाराव बा थबसियाव देनानै लाग्रोजोब्बाय ना
औ
ओ आरै बेहाय बानलु बोदोनबो होफानांगौ आरो । बानलु ओ बानलु बोदोनखौबो जमानै देग्लिनानै लाखानांगौ। ओमफ्राय बहाय होनांगौआव दाउसा फिसा लाबोदो आमफ्राय मानिमुनि, सनाफुलि, माइ सो ओ खान्सिसा, आ खिफि बेन्दों ओ उसुमै आरो बायदिसिना मुलि खांनानै आराम फुदुंनानै लोङोबा बे गगा मोननाय आरो लोमज्रोज्रो मोननाया स्रां मोनो आरो बेखौ लोङोब्ला। नोंथाङा लोंफेरदोंना लोंफेराखै? खै?
लोंफेरबाय लोंफेरनाया।
बेखौ मोनो नोङो बेखौ लोंबा स्रां मोनो।
औ।
बैहाय होग्रा मुलैया अनेग दङ आरो सिब्रु
औ।
बावलाजोबनायसो जालायलांबाय आङो।
ओमफ्राय आलदा बेदरजों सं फुदुं जाना फुदुं जाया मोनलाय बियो बांलु बिदैखौ?
आलदा बि बेदरजोंथ' मोजां जाया खालि दाउसा गोरलैजोंल' मोजां जायो टेस्ट गोनां जायो आरो बि जों सङोब्ला। औ दाउसा गोरलैजों।
सेरे फोरोंस्रोना नै सङोबा साबसिन जायो आरो बहाय थाव होनाङा खालि रुनांगौल'। ज' बे मैगंखौ खांनानै इबे मुलि देनायजों ज' समान होनानै रुनांगौल' आरो बेखौ होमबानो थेस्ट जायो।
मा मा होनांगौ होनदोंमोनलाय
होनांगौवा खिफि बेन्दों मानि मुनि, स'ना फुलि औ सिब्रु खिफि बेन्दोंखौ मिथियो ना मिथिया नोंथाङालाय?
मिथियां।
बेथ' हाग्रायावसो मोनो नालाय दाना न' न'आवबो गायनानै लाग्रा जाबाय मानसिफ्रा। बे खिफि बेन्दोंखौ रुनानै ओरैनो उदै खालिफ्राव लोङोबा उदैफ्राबो एसे मोजां मोनो गेस जानायफ्राबो खारो लोंबाय थानो हायोब्ला। लोंफेरदों ना लोंफेराखै नोंथांङालाय? उम गोथाव मोनो मोनामनायावथ' खिफि मोनामो खिन्थु जानायाव बेबायदि मोनामा आरो।
खिफि बेन्दोङा? औ खिफि बेन्दोङा। ओरैनो गोथाङावबोथ' मोनामो?
औ गोथाङावल' मोनामोन आङो ‌संनायाव दाावजोंफोरजों एवनानै जाबाबो गोथावसो मोनो आङो।
औ टेस्ट दोङो जाहैबायना।
बा ना गोरानजोंबो फुदुंनानै लोंजायो आरो। बे माबा बानलु बिदैया बानलु बिदै होनो आरो जोङो बेखौ। बानलु बोरदोन बानलु गोरदोनखौ होनाय नालाय बानलु बिदै होननानै बुंनाय जायो दस्राफ्रा माबा होनो नामाथाय बेखौ मिथिला आङो।
होयो । जोग्लावरि मानिमुनि नों गोसोआव थायाखैना आं मोजाङै खोन्थाहरफिननि होनबा जोग्लावरि मानिमुनि खिफि बेन्दों सिब्रु ओमफ्राय उसुमै बिसोर खौ होजोबनांगौ आरो। खिफि बेन्दों मोजाङै खोनाथाराखै नामा?
आं र' आं बुंनि ।
दे।
मानि मुनि
औ।
औ।
जोग्लावरि
औ।
औ।
ओमफाय खानसिनसा
औ।
आमफ्राय सिब्रु
औ।
ओमफ्राय मा दंबावमोनलाय
मानि मुनि सनाफुलि
मानि मुनि सना फुलि सना फुलिया माबादिखौ होनोमोनलाय?
सना फुलिया बे दुब्लि बारियावसो बांसिन रज'यो बियो।
आवाज खोनाफैयासैलै हेल'।
हेल'।
औ खोनाबाय खोनाबाय।
आंना मबाइला एसे थाबथानो नागिरो ।
औ औ।
बे औ औ बे सना फु फुलिखौ सिनाया होनदोंना? बेनि बिबारा बुस्थुआ फिसा फिसा आरो ओमफ्राय बेनि बिबारा एसे गोमो गोमो । फिसा फिसा मोन नुलाबायनो नागिरा बांसिन मानसिया बे बुस्थुखौ सिनाया । हेल'।
औ औ खोनादों।
औ।
खोनायासै लायलै हेल'। खोना फैथारासै ।
हेलौ‌ मबाइलानो औ औ खोनाबाय मबाइलानो थाब थायो आंना हेलौ
खोनागासिनो
माबा रायलायबावो नामा?
रायलायनांगौआथ' गैला बेखौ खोनथाखांखाबाय दा जेबो रायलायनांगौ गैथला आरो
ए जेबो गैथ'ला होमबा
ओहो
बा दोनथ'नोसै नामा
औ दोननोसै उनाव रायलायफिनलायगोन औ उनाव आलदाफोर डिसकास खालामसै। जालायगोन
जायखिजाया बेखौल' नोङो सोंनो गोसो जादोंमोन ना?
औ औ
औ दे ओंखायनोथ' फन हरदां नों सोंनो गोसो जानायखाय
औ औ
मिथियामोन नामा नोंथाङालाय
मिन्थिया मोन बारा
ए दे होमबालाय लोंनायनोबा फुदुंनानै लोंनायबानो जाबाय।
औ दे दे
मोनो गगा मोननाया गगा मोननाय गुजुनाया बेजों मुलि बायदिखासो नालाय बेजों मोजां मोनो मा होमबा दोनथ'नोसै नामा
दोनथ'सै औ